हेलौ
औ नोंथां।
मा मा खालामगासिनो दंङ?
दा ओरैनो दंफां सायाव जिरायगासिनो दंङ।
औ दा आं नोंथांजों आबहावायारि जेंना बायदिफोरनि सोमोन्दै इसे फोरमायनानै होनो सानदोंमोन फोरमायजागोन ना?
फोरमायजागोन।
दा आबहावायारि जेंना होनोब्ला बिब्दिनो आबहावानि थादेरसाफोरनि दोहोरोम रोखोम आरो बेफोरनि गेजेराव थानाय गावनि गावजों गाव सोमोन्दोआ मोजाङैनो जाला जालायबाय थायो थायोब्ला जेबो रोखोमनि जेंनाया सिखारा।
औ
बा जाया
औ
सुबुं सोदोमस्रिनि जा-जागायजेेनायाव बायदि आबहावा गुबुंले जानायनि जेंनाया गैया यामोन।
औ
आगोलो बांग्रिं अरगें हाजो
जाब्रबथायफोरा मानसिफोरखौ एसे जेंनायाव खोलैदोंमोनब्लाबो दिनैनि बादि बैफोर मिथिंगायारि जाब्रबथाय फोरा मानसिनि जिउ फोजोबाखैमोन।
औ
बैफोर जाथायजों मानसिफ्रा जयै थालायदोंमोन।
औ
ओ बिब्दिनो आबहावानि मिथिंगायारि आरो मानसिया सोरजिनाय थादेरसा माखासेफोरनि गेजेरावबो गोरोबलायनाया गोरोबलायनाय ओ गोरोबलायनाय समाव जेबो जेंना जेंसिया जायाखैमोन।
औ
बुहुमनि हा मण्डल दै मण्डल, बार मण्डल आरो जिब मण्डलनि जिब मण्डल बेफोरनि सानथ्र'हायै थादेरसाफोरनि गेजेरावबो सोमोन्दोआ जेब्लासिम गोरोबलायनानै दंमोन अब्लासिम आबहावानि जेंनाया जेबो जेंनाया मानसिखौ दिनैनिबादि जेबो खहा खालामाखैमोन आरो।
औ
नाथाय थांनाय मोनथामसो जौथाइनि गेजेराव मानसिनि अनजिमा बांनाय आरो सम्पदनि गोनांथिया एसेबां जाबोबायदि आबहावानि थादेरसाफोरनि गेजेराव थानाय सोमोन्दोआ गोरोबलायनाय जानानै थाया थायाखैसै। बुहुमनि मोनफ्रोमबो बारमण्डलावनो मानसिनि मावथायनि गोहोमा गोलैनो हमदोंमोन।
औ।
बिब्दिनो हाग्रामा ओनसोल सेबबो ओ सेबबोनो हमदों आरो गुबुन फारसेथिं बार मण्डलाव कार्बन-डाइ-अक्साइड नि बिबांआबो बांबोनो हमदोंमोन।
औ।
बेनि जाहोनावनो गोदान गोदान जेंनाफोरा उजि--उजिफैदोंमोन आरो
औ।
बिब्दिनो आबहावाजों सरजाब नायखायनो बे जेंनाफोरखौ आबहावायारि जेंनाबो होननानै बुंनो हायो।
बिदिनो बार'मणडलाव बार'मणडलाव लाथिख' द समि लाथिख' थाम बा जौथा ओ- जौखोन्दो कार्बन दाय अक्साइड गेसआ थायो।
बे गेसा ओ- हागो हा गोहोनिफ्राय रिफखांनाय सान गोहो खौ- सेबखांनानै बार मन्दलजों लोगोसे हा बिखुङावबो जिबनि थाखाय नांगौ बायदि बिदुं होनायाव हेफाजाबबो होयो।
औ-
बिब्दिनो सिलपद बिदिनो आथिखालाव शल्प' दारिमिन हान्था मेला बायदियाव बांद्राय पलिस गोहो बाहायनायनि जाहोनाव बारमण्डलाव कार्बन डाइ अक्साइड गेसनि बिबाङा बांबोनो हमदोंमोन। मोन
आरो बिब्दिनो बुहुमखौराङारि बिथिंनिफ्राय आबहावानि जेंना फोरखौ बिब्दिनो मोनथाम रोखोमैबो साननो हायो। जेरै जायगायारि जेंना। आरो ओनसोलारि जेंना आरो गल'गारि जेंना।
दा बिब्दिब्ला नोंथाङाबो एसे आबहावायारि जेंनानि सोमोन्दै फोरमायना होलायदो
आबहावायारि जेंना होनोब्लाथ' जोङो
बारमण्डलनि गेब्रेंनाय हा गुबुंले जानाय ओ बारमणडलनि गुबुंले जानाय बायदिखौ बुंनो नांगोन।
औ
गाज्रि खालामग्रा मुवाया आबहावाखौ गाज्रि खालामनानै गोरलै गोरलैयै गुबुंले जानायाव हेफाजाब होयो।
औ
गुबैयै मानसिया दिहुननाय मुवाया बांद्रायै आबहावाखौ गुबुंले होनायाव सहाय खालामदों होनजायो।
औ
बिदि मुवाखौ गुदुं गुबुंले खालामग्रा होनना बुंनाय जायो।
औ
हाद्रि बाला गुन्दै हांगार गाज्रि मोनामनाय।
सिहा सालफाड डाइ अक्साइड कार्बन डाइ अक्साइड बायदिया आबहावाखौ गाज्रि खालामग्रानि बिदिन्थिफोर
औ औ
आबहावानि गाहाय थादेरसाफोर हा दै बार बायदि जाहोना गुबुंले जानानै मानसि आरो जिब मुलुगनि खहा खालामनो हागौ। आथिखालाव बे मोनथाम थादेरसानि गुबुंले जानायानो बुहुमनि
गोबां जायगायाव गिख्रथां गिख्रंथाव जेंना सोमजि होदों।
औ
जेरैहाय हाया मोनसे मिथिंगानि रोखोमसे मखजाथाव था-थादेरसा
औ औ
मानसिनि थाखाय बे गोनांथार सम्पद।
औ
सुबुं सोदोमस्रि गोसारनाया गाहायै बे सम्पदनि सायाव बिथा खालामनानै जाफुंसार जादों। नाथाय दुखुनि बाथ्राया बेसोदि गुबैयै मानसिनि माव थायनि थाखायनो हा सम्पदआ गुबुंले जाबोनो हमदों। सरासनस्रायै हाजों लोगोसे माबा रासायनिक मुवा। गोनां धातु दारिमिनारि जाबोर आरो गावनो गाव सांग्रां मुवा एसिद अखा। बायदिया गोरोबफाना हानि थाखानाय गुना जोबना थांनो हमदों।
औ
आरो हासारफोरा खमायलांनो हमदों।
औ औ।
बिब्दि थासारियाव बे हा बाहागोखौ गुबुंले जानाय होननानै साननाय जायो।
औ।
सरासनस्रायै गोदान मुगानि आबादारिफोरा आबाद मावनायआव बाहायनाय रासायनिक हासारफोराबो जोंनि हा सम्फदनि माखासे गुन खमायलांनायाव हेफाजाब होदों होननानै बुंजागोन।
औ।
दा सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथबाय।
औ दे।